आदसा नोंथाङा मा खालामनानै दं नोंथां?
आं दा नै आरैनो बिसिनायावहाय गोलांनानै दं आरोना नोंथां।
अ आदसा नोंथाङा नोंथांमोनजों दा थारमाने गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो नोंथां।
ओं मैगं गायनाय फुनायफ्राथ नै बिदिनो जोबफ्रामबायानो होनजासै आरोना नोंथां।
अ खबर पाथिफ्रालाय बोरै?
खबरा बिदिनो आंना नै खबरा बिदिनो गोबां गाज्रि लै नोंथां।
अ मानोबा नोंथां?
ओ बेफोरो न'खरफोरनि सायाव लानानै बा थाखाफोर थाखा फैसानियाव सायाव साननानै बिदिनो गोबां ओ बेफोरनि सायावनो गोबां आंनि खबरफोरा गाज्रि आरोना दानि समाव
अ अ अ हब्ला माने नोंथाङा दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबल' माने आं मोनसे थपिकस लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां।
दुखु खस्थ'ब्लाबो फोरमायनो हागोन दे नोंथाङा।
औ अ माने टपिकआनो जादों जे जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायगौमोन आरो नोंथांजों। जे जोङो मा मा फिथाइफोरखौ मोननो हायो आरो जों मिथिंगानिफ्राय बेफोर बादनो मा मा मोननो हायो बिनिस बागै
अ जागोन नोंथां।
अ अ ओमब्ला एसे ओनथाङा फोरमायना होदो।
अ नोंथां आं बिदिब्ला फोरमायनो नोंथां। औ जोंहाथ' बिदिनो मिथिंगानि फ्राय मोननाय जे मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइफोर होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो ओ गोबां फिथाइफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरोना नोंथां। जाहाथे जोङो बिदिनो बबेबा बबेबा फिथाइफोरनि नामफोरखौ जोङो मोनथियाबो जानो हानाय। आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बा जोङो बिदिनो बबा बबा फिथाइफोरखौ जोङो नुनोबो मोननाय नुनोबो मोननायफोर फिथाइफोरखौबो जोङो मोन मोनथियाबो जानो हागौ नोंथां नोंगौना नोङा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथा
जोङो बिदिनो मिथिंगानिथाइ मा फिथाइफोर मोनो होनब्लाथ' जोंहा दिनो गोबां फिथायफोर दं एस' एथा न'
औ औ औ।
जोङो जोङो नायनो थाङोब्ला मिथिंगा निफाय मोननाय फिथाइफोर बिदिनो जोङो मिथिंगा मोननाय फिथाइफोर होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि गोदै गोखा गोखै बेफोर गासिबो फिथाइफोरखौ जोङो मोनजोबो मिथिंगानिफ्रायनो।
औ औ नोंगौ नोंगौ।
औ जोङो बिदिनो फार्स्टआव होन्नो थांबाव्ला बिदिनो ओ
ओ जे दैज्लां बोथोरफोरावहाय जेआबा गरम बोथोरफोराव जोंहा बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ मोननाय जायो।
औ
जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो थालिद थालिदखौथ' जों मोनबायानो थाखायो। नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
आरो जोंना बिदिनो दैज्लां बोथोराव मा मोनो होनोब्ला थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जोङो फ्राय बांसिन नुनो मोनखायो नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोंथा।
औ खान्थाला बेनो जे फार्स्टआवहाय जोङो नोंथाङाबो मोनथिखानांगौ जानो हागौ ना खान्थालखौ जे जोङो औ खान्थाल फिथाइखौ जोङो हायो बिदिनो गोदै मोनो आरोना नोंथां।
औ
औ मोनब्ला जेब्ला जोङो खान्थालखौ जायो। होमब्लाबो खान्थाला गोदै जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दङ।
थाइजौआबो बिदिनो गोथाङाव गोख्खै नंगौ ना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
आरो गोमोनाव गोदै बेफोरबायदि रोखोमफोरनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो आफानिफ्रायनो मोननाय जायो।
नोंगौ।
औ आरो जोङो नायनो थांबावोब्ला जोङो नारेंखल होन नारेंखलखौबो जों बिदिनो गोबां बिबाङावहाय मोननाय जायो। जे औ नारेंखल फिथाइफोरथ' बिदिनो गोबां थायो आरोना नोंथां आरो जोंहा बिदिनो थाइजौ फोरखौबाबो होन थाइजौफोराबो बिफां फांसेयावनो गोबां हाजार हाजार थायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। आरो खान्थालफोरखौबो जोङो बिदिनो नुनो मोनो गोबां बिबाङाव। आरो जोङो बिदिनो बबेबा खान्थालफोरा जानायावबो गोथाव जाया बा बेदिनो बबेबा थाइजौफोराबो अबबा गोखै बबाफोर सेवनाय बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंहा नारें खलावबो बबेबा रोखोमफोरा गोदै बा बबेबा रोखोमफोरा बिदै लोंजानायल' बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो ना मिथिंगानिफ्रायनो गासै बुस्थुफोरखौनो जोङो मोनजोबो।
औ औ
औ आरो जोङो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय जोङो होननो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन हादरफोराव गोबां फिथाइफोरा बिदिनो सोलाय सोल'फोर जानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना जोंनि दानिया आसामनि जेबा बिदिनो भारतनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां आलादा आलादा दङ ना नोंथां जेरै जोङो जोङो जेरै गुबुन हादोरफोराव जे जोंनि खान्थालफोरखौनो होन आ नोंथां
औ औ
औ खान्थालफोरखोनो होन बेफोर हादोरफोराव जोङो थाङोब्ला बेफोर मा फिथाइ होननानैसो जोङो नङा मानोना बि फोरनि जे मा होनो बेफोरनि एंगोलफोरा एसेबाबो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बे जोंनि आसामनि जे खान्थालफोराथ' बिदिनो सुसो थायोना नोंथां। बैसिना माने बेलेग हादोरफोराव माने बेफोर सुफोरा बारा जायो। गोबां रोखाम खोमनि खान्थालफोरखौ जोङो गुबुन हादरफोराव जोङो नुनो मोनो जे बबेबा मोनसे मोनब्रै खालामनायल' जे मोनब्रैल' फिथाइ थानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा नोंथां? सिङावहाय जेनेबा जोंनाथ' दानि आस आसामाव जोंहा जे जोंनि भारताव नायदो आं बै खान्थालावहाय बिदिनो सिङावहाय गोबां फिथाइफोर थानायखौ जों नुनो मोनना नङा नोंथां
औ औ
जों गुबुन हादोरफोराव नायोब्ला बिदिनो खान्थालखौहाय बिदिनो खावब्रै खालामोब्ला बैफोराव मोनसे गिदिद गिदिद मोनसे जाग्राालु थायो आरो नाोंथां मोनब्रै
औ औ
माव बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोंहा बिदिनो फिथाइ सामथायाइनिल' नङा जोंहा बिदिनो लोंग्रानिबो जों गोबां दं। जेरै औ जेरै जोङो फार्स्टआवनो होनोबा खुसेर बेफोरखौ जोङो बिदि सेबनानै लोंनाय जायो आरोोना नोंथां। औ आरो जोङो बिदिनो नङा फिथाइ सामथाया आ-आफपेल बेफोरबो दंबावो आंगुर बेफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोनबावो आरो ना नोंथां। औ आरो जोंना बिदिनो गोबां आफांनिफ्राय जों बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ मोननो हायो। जोंहा बिदिनो आ-आफेल फिथ खौ गायनोब्ला जोंना बिदिनो गरमाव जाया आरो ना नोंथां बिफाङा।
औ औ नों नंगौ नंगौ
औ जोंहा बेफोरखौ हाजो एरिया बा गुसु जायगा फोरावसो जोङो फ्राय बांसिन जोङो बे आफेल बिफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ औ नोंथां
औ जोंहाथ' बिदिनो आंगुराथ' बिदि नङाना। जे आंगुराथ' बिदिनो हासार नांगौ जायो आरो ना नोंथां‌। आंगुरनि थाखाय आंगुरा बि जोंनि गामि एरियाफोरावबो जायो आरोना नोंथां आंगुरा। औ। आरो फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो दानि जुग दायो-दायो-दायो थ' जोङो नायनो थांब्ला बावनो से लांनाय जोंना लेसु फिथ फिथाइाबो दायो मुंदांखा आरो ना जोबद मुंदांखा दायो दानि जुग बावहाय जोंना बे लिसु लिसु फिथाइयानो गोबां दामसिन जानानै बे फिथाइयानो गोबां दामसिन आरोना नोंथां लिसु बिफाङानो। औ बेफोरखौ जोङो दानि जुगाव जानला मोनला
फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जोंना गोबां बिदिनो जाजायै फिथाइफोरखौबो जोङो नुनो मोनो थिंगानिफ्रायनो दा जाजानाय फिथाइफोरखौनो जोंङो नुनो मोनो। जेरै जाजाय फिथाइफोर होनोब्ला जोंहा बिदिनो हाग्रा बंग्राफोराव जे आ मोननाय फिथाइफोर बेफोरखौ जोङो जानाङा मानोना बेफोर फिथाइफोराव बिदिनो गोबां ओ निसाहफोर हाबनानै थागोन बा जेहेरफोर थागोन। बा सुबुंफोरनि जायोब्ला बेफोरखौ थैनोबो हमगोन आरोना नोंथां। खायफाया बिदिनो सुबुंफोरनि जानाय फिथाइफोर आरो खायफाया मा होनदों जिब जुनारनि जानायनि फिथाइफोरखौ मोनो आरो ना नोंथां। ओ। मिथिंगाया जोंनो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ होयो आरो। जे मानोना बबेबा फिथाइफोरखौ सुबुङा जा सुबुङानो जाजोबखानाय फ्राय जाखायो। बेफो बेफोर बुस्थुफोरखौ दावसिन दावउलिया मोनजाया बेफोरनि थाखायबो जोंहा मिथिंगाया आ मा होनदों आलादा आलादायै मा होनदों फिथाइ सामथायाइफोरखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां। जुनारफोरनि थाखाय आलादा मानसिफोरनि आलादा। नाथाय जोंहा बिदिनो गोबां जुनारफोर फाथारफोर फिथाइफोरखौबो जोङो सुबुंफोरानो जानाय खौ जोङो नुनो मोनखायो।
औ औ।
आरो जों सुबुंफोर जानाय फिथाइफोरखौबो जिब जुनार जानायखौ जोंङो नुनो मोनखायो। नंगौना नङा नोंथां? औ बैफोर फिथाइफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो। मिथिंगानिफ्रायथ' जोङो बिदिनो गोबां फ्राय ओ बुस बुस्थुफोरखौनो मोनजोबनाय जाखायो नंगोना नङा नोंथां? बिफां लाइफांल' मा होनो फिथाइ सामथायल' नङा। बिदिनो गोबां बुस्थुफोरफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जाखायो।
होम होम
मिथिंगायानो दानि जुगावहाय गोबां मोनसे गोनांथार जानानै फैदों मानोना मि थिंगायाव जे बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला बैफोर जोंनो जेरै बोरै फिथाइ होगोन दे नोंथां?
औ बेफोरनि थाखायनो जोङो ओ बिफांफोरखौ गायनांगौ जायो आरोना आरो जोंहा बिदिनो गोबां आलादा आलादा बिफांफोर दङ जेरै मोनसेया जाहैबाय फिथाइ सामथाइ थाइनाय आरो मोनसेया जाहैबाय फिथाइ सामथाय माबायै होयै। जोङो फिथाइफोरखौ होनोब्लाथ' बिदिनो नारें जुम्ब्रा फोर नारें जुमब्राफोरखौबो जोङो बिदिनो गरम बोथोरफोराव मोननाय जायो। नंगौना नङा नोंथां? औ आरो जेरै आनारस फिथाइफोर बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायो। नंगौना नङा नोंथां? औ बेफोर फिथाइफोरखौ जोंहा मोनाय जायो। दा नोंथांनाव ससे दसे सम फोरमायनो हाबावगोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां उम जोंथ' मिथिगोन बेफोरबायदिनो गोबां मुलिफोरबो जों मोननाय जायो आरोना नोंथां। जोङो सानना नायोब्ला जों आयुरवेदिक गोबांथार मुलि मोननाय जायो। जोङो जेरै आ जों आयुरवेदिक मुलिफोरखौ जों होनोब्ला जेरै जोंथ' गोबां थार बायदि बायदि रोखोमनि मुलि मोननाय जायो मिथिहरनाय जायो आरो बिदिनिफ्राय जोङो बिदिनो मा होनदों खानाय लावनायनि मुलिखौबो जोङो आयुरवेदिकनिफ्राय मोननाय जायो। आरो बिदिनो दारि लावनायनि जोङो दारि रज'नायनि जोङो मुलिफोरखौ मोननाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो सोरनाबा सोरनाबा खर'फ्रा लानथा जादोंब्ला जों मा होनदों आयुरवेदिक मुलि बायोब्ला जों खानायफोरखौ रज'होनो हायो बैफोर माने मुलिफोरखौ जोङो मा होनदों जों
फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ जों गासिखौबो जों मिथिंगानिफ्राय दिहुनोमोन दिहुननाय जायो आरो। जों माखासे मुलिफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो बैफोर मुलिफोरखौ जोङो आयुरवेदिक गाव जोङो मोननाय जायो आरोना मिथिंगानिफ्राय दिहुननाय मुलि होनोब्ला जों आयुरवेदिकखौ होननानै जों सिनायनाय जायो आरो नोंथां ओ। औ